गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनो
नोंथांनिसिमबो जासिहरबाय
आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो सानदों
औ नोंथां दे सावरायनो हागोन
आङो बे आयदाखौ लादों आङो सोलोंथाइनि सायाव लादों दा सोलोंथाइखौ आङो माबायदि बे खौ आं बुंनो सानदों कि सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय माबायदि गोहोम खोख्लैयो एबा माखासे जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुं माहारिया माबायदि जाबोखो बेखौ आं बुंनो सानदों दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लानो जाहैबायबा गासैबो सुबुं माहारिनि थाखायनो जिउआवहाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नांथारगौ होननानै बुंनो हायो मानसिनि एबा सुबुंनि थाखायनो सोलोंथाइया मोनसे गोनांथार होननानै गाहा गाहाय फाव लाखायो सोलोंथाइयानो दा सुबुंफोरा जाय सोलोंथाइ लादों बिसोर बिसोरो मा गाव गावनो गावनि गोसोनि साननायजों मा जेरावबो दावगानो हादों आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सुबुं माहारिया गोबां बिथिङावबो सोलायनाय लानानै फैनो हाबाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिफोरा जेसेबां गोदोसोनानै थायोमोन बेनिफ्राय एसेबांनो गोजौनि फारसे दावगालांनानै थांबाय थानो हाबाय होननानै आङो सानो दा गोदोनिखौ गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोदोनि सोलोंथाइफोरा मामोन एसे आलादामोन गोदोनि सोलोंथाइ लानाय बा लेखा फरा बिजाब फरायनाय बे बेफोरबायदियाबो इसेबां मानि गैयामोन नाथाय थेवब्लाबो मा माखासे पन्डित बा माखासे ओ गियान गोनां सुबुंफोराबो मा खालामोमोन बिसोरो गुबुननो सोलोंथाइफोरखौ राननानै होयोमोन थारमानि फोरोंनानै होयोमोन नाथाय सिगांनि गावनि रोंगौथि गावनि रोंगौथिखौ गावनो खामानि मावनाय बा माबाफोर मावनायफोराव गावनि सोलोंथाइ एबा रोंनायफोरखौ बिसोरो मावनानै होयोमोन आरो बा गावसिनि खामानिनि गेजेरजोंसो बिनि रोंगौथिखौ नुनो मोनोमोन बिसोरो माखासे खालामोमोन गोदोनि सुबुंफोरा बैबायदि स्कुल कलेजफोराव थांनानै बा माबा मा माबा मोनसे सोलोंथाइनि फसंथानाव थांनानै बिसोरो सोलोंथाइखौ लाहैनाय जायामोन बिसोरो गाव गावनि रोंगौथि एबा न'आवनो थानाय माखासे खामानिफोरखौ सोलोंनानै लानानै बेफोर मोनसे सोलोंथाइ हिसाबै बेखौ लानानै खामानिफोरखौ मावोमोन बै समावहाय मा लेखा बिजाब बेफोरबायदिनि सोलों थाय गैयामोन नालाय स्कुल कलेजफ्राव बेफोरबायदि थांनाङामोन बिनि थाखायनो मा ओ मावनाय दांनाय एबा बेफोरबायदियाव जेब्लायबो बिसोरो नांथाबबाय थानानैनो बिनि सोलोंथाइखौ मोननानै बिसोरो खामानिफोरखौ मावोमोन गासिबो बिजाब फरायनाय एबा मा माबा मोनसे बिदि बिजाब बेफोर बायदिनि सोलोंथाय लानायाल' मोनसे सोलोंथाय बेफोरबायदि नङा नाथाय माबा मोनसे खामानिखौ मावनो रोंनांगौआबो बेबो मोनसे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो मावनो हानाय जायो एबा नायै नायै एबा बेखौ एसे एसे सोलोंलांनायनि गेजेरजोंसो बिनि सोलोंथाइखौ मोननो हायो नाथाय दानि दिनावहाय मा जाखो बांसिनैनो बिजाब फरायबोबाय सोलोंथाइ लाबाय बे सोलोंथाइ लानायानो जाहैबाय मा मोनसे थिखानानै दोननाय एबा सोरबा गियानिफोरा लिरनानै गालांनाय बेफोरबायदि लिरनानै गालांनायखौ जोङो साफ्रोमबो सोलों सोलोंसा फोरानो बेफोरखौ सोलोंनानै बा फरायनानै गावनि गियानखौ दाफुंनो हानाय जायो दा बिनि थाखायनो मा स्कुल कलेजफोरावहाय गथ'फोरखौ बांसिनै थिसनहरनो हाबाय आरो बयबो बांसिनै बै बिजाबफोरनिफ्राय एबा बिजाबनि अनगायैबो दानि दिनावहाय ओंखारनाय माखासे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनो बैसोरो माखासे साइन्टिसफोरा एबा बिगियानगिरिफोराबो दिहुननाय माखसे बिजों फोरनि गेजेरजों सोलोंथाइफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो जेरै मबाइल बा माखासे कम्पिउटार बेफोरनि गेजेरजोंबो भिडिअ' सोलोंथाइनि बिडिय' बा माबा मोनसे सोलोंथाइनि जायखिजाया भिडिअफोरखौनो नायनानै सोलोंथाइफोरखौबो लानो हानाय जायो बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुबोनो मोनदों बाय सोलोंथाइनि गेजेरजों सासे मानसिया माबायदि जायो गोदोनि समावहाय मा जायोमोन बिजाब बिजाबनि सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो बांसिन मानसियानो खाना फोथायनाय एबा माखासे ओम नंबां जाबाङै फोथायलाबायनायफोरखौ बांसिनै लानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावहाय मा बे लेखा बिजाबफोरनि थाखाय बेफोरखौ फरायनायनि थाखाय बैफोर खाना फोथायनायफोराबो खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो बेखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा खोना फोथायनायानो जाहैबाय मा नंखाय एबा जाथावै मेगनजों नुयि बाथ्राफोरखौनो मा खालामनानै लायोमोन मानसिफोरा फोथायनानै लायोमोन आरो गिनाय मानसिनि जाय मावनांगौ खामानियावहाय खालामना होयोमोन बेखौ थाथ'नाय एबा लाखिनाय बायदि खालामना होयोमोन बै खाना फोथायनाया जाहाथे बे खामानिखौ मावब्लानो माबा मोनसे बिफद आफदाव गोलैगोन नामा बेफोरबायदि साननाय बाथ्राखौ लानानै मानसिफ्रा बै खाना फोथायनाय खौ लानानैनो खामानिफोरखौ मावनो नागिरामोन बेफोर खामानि मावनाय मावनो नागिरनानै लाखानाय खामानिफोरा आद्रा जानानै थायोमोन बेनि थाखायनो जा फुंनाया मानि जाफुंहैनांगौबाबो जाफुंहैयै बाददि जानानै थायोमोन आरो आद्रा जानानै ससे लामा ससेयाव आन्दायनानै थानाय बायदि मानसि सुबुंफोरा जानानै जानांगौ जानानै थायोमोन नाथाय हिनजावखौ बेफोरबायदि ओ खाना फोथायनायफोरखौ लानानै सुबुं माहारि दावगानो हायै जाबोनाया बेफोरो लासै लासैनो मा जाबोखो बै आ माखासे गोरों गोराफोरा लिरबोनाय बिजाब बायदि थुनलाइ फोरनिफ्राय गासैखौबो फरायजोबनानै बा खाना फोथायनाया माबाय दि नंथारगौ ना नंथारा बेफोरबायदिखौ बिसास खालामनायखौ एसेब्लाबो खम खालामनायनिफ्राय खम जाबोनो हमबाय आरो बेफोरखौ आ दानि इलेक्ट्रनिक्स मुगा बिरोंदामिनि मुगायाव बिगियाननि मुगायाव बेफोरबायदिखौ फोथायनाया खम जाबोबाय दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माखासे सुबुंफोरा गासै गावनि गियानफोर खौ मोनजोबनो हायाखैबाबो माखा एसेब्लाबो रोंगौथिखौ बुथुमनानै लानो हाबोदों सिगांनि समावहाय ओ सोलोंथाइफोरखौ बा बिजाबफोरखौ फरायनो ओ न'नि सुबुंफोरा थिनहरालासे गावनि फिसाफोरखौ खामानि मावनाय आबाद मावनाय बेफोराव बांसिन मुखुब खालामोमोन नाथाय दानि दिनावहाय बिमा बिफाफोरा बांसिन गथ' गथायफोरखौनो स्कुल कलेजफोराव थिनहरनानै सोलोंथाइ लानाय एबा माखासे नांगौ गियानफोरखौ फसंथानफोरनिफ्राय लाहोनाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिमा बिफाफोरा मावनाय आरो थिननाय बेफोरखौ नुनो मोनबाय आरो आंनि सोलोंथाइनि बागै बुंनाया आ बेनोसैमोन नोंथाङा दा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायलांदो नामा
औ नोंथां नोंथांनि सोलोंथाइनि आयदायाव सावरायनायखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बांसिनै मोजांसिनै मा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदियै हेफाजाब होयो आरो मानो नांगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि था खाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बांसिनै बुजिसिनदों औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो आं सावरायनो नागिरदों जोंनि माने सुबुं सम सुबुंफोरा संसार जानायाव ओ न'आवनो फिनानै जोङो माबायदियै जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै माबायदियै जोङो जोंनि संसार जानायाव माबायदि हे फाजाब मोनो माबायदि हेफाजाब होयो बेनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों नोंथां
दे नोंथां सावरायना होदो होमबालाय
औ नोंथां ओ जोङो जोंनि संसार जानायावहायो जोङो मानसि गोजाल थाबा जाया बेवहाय जोंङो माब्लाबा हरखाबै जोंखौ जोङो माबा जाब्रबथाय जायोब्ला जों नि रां जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो एबा मानिबा मददाव जोङो ओ जिब जुनारखौ जोंनो नांगौ जाहैयो जेरैहाय जोङो गिबियावनो हमनानै लानो हायो मोसौ फिसिनाय बेयाव जोङो मोसौ फियोब्ला जोङो हालुवा मोसौजों जों मावनायनि मावनानै मोन आबाद मावना
औ नोंथां
गावदिनो हायो आरो मोसौ गाइ थायोबा जोंहा मोसौ गाइ बोसोरसेयाव मासे फिसा होयो आरो बे मासे मोसौ गाया जोङो ओ सानसेयावनो बेबायदियै ओ आधा केजि जोङो गाइखेर मोनोब्लाबो जों सानफ्रामबोनि जोंनि संख्रि बानलुनि रांखा राङा जोंनियाव फैयो आरो आरो बेबायदियैनो जोंनि संसार जानायाव सुबुं समाजाव सुबुंफोर संसार जानायावहायो बांसिनै गोरलैसिन राहा जायो आरो ओ गोब्राब ना खस्थनिफ्राय बांसिनै रेहाय मोननाय जाहैयो मोसौ गायखौ जोङो हमनानै लादो जोङो ओ मासेनि जायगायाव लासै लासैनो जोङो बारायहोलांनानै मा थाम माब्रै खालामलाङोबा जों बिदिब्ला बिदि खालामलाङोबा जों बांसिनै रांखौ मोनबावनो हाबावगोन आरो आरो बांसिनै जोंनि संसार जानायाव गोरलैसिन जागोन बेनि अनगायैबो आरोबाव जोङो ओ बोरमा फिसिनाय बोरमायाबो जोंनो गोबां मदद होयो माब्लाबानि समाव जोंनो ओ लोमजाबा साजाबा नांगौ जायोबा ओ जोङो बोरमाखौ फाननानै जोङो बेनिफ्राय रां मोनो बे रांजों जोङो जोंनि लोमजानाय साजानायफोरखौ नायनो हायो एबा लोमजानाय साजानायल नङा गोबां खामानियाव जोङो नायनो हायो जेरैहाय जोङो गथ' गथायनि फरायनाय लिरनाय बेफोरखौ जोङो रांखान्थिनि गोनांथि जायो बे फरायनाय लिरनाय रांखान्थिखौ जोङो मदद मोननाय जाहैयो आरो न'आव फिसिनायजों बोरमाखौ जोङो बोसोरसेयाव बेखौबो मासेखौनो मोनो बे मासेखौनो जोङो लासै लासै एरहोलांनानै गोनांथि समाव जोङो बाहायनो रोङोबा जोंनि संसा सार जानायाव गोरलैसिन जायो आरोखि आरो बोरमाल नङा बिनि उनाव जोङो दङ ओ अमा फिसिनाय
ओ मासे बिराद जोंनो थाखाय बर' समाजनि गोनांसिन बेदद आरोखि बियो बेखौ जोङो न'आव फिसिनानै जों ङो रां खामायनो हायो जे नाथाय अमा फिसिनायाव जोङो ओ गुन्दै बायनानै होनांगौ जाहैयो गुनदैखो जोङो सानसेयाव बिदिनो ओ सेरनै से थाम लासै लासै अमाया जेसेबां गिदिर एसेबांनो एसे आदारखौ बारायलांनांगौ जाहैयो बेनि थाखाय बेवहाय जोङो गुन्दैखौथ जों न'आवनो मोनखायो न'आव जोङो ओ माइ सौनानै बेवहाय जोङो माइरंनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दै जोङो माइनिफ्रायनो मोननाय गुैन्दैखौनो जोङो अमानो लगायनानै होनो हायो आरो बेखौनो जो आरामसे अमाया देरो बे देरनोबा जोङो बेखौहायो गोनांथि समाव बेखौबो जोङो फाननानै रां आर आरजिनो हायो एबा रांनि मदद मोननाय जाहैयो बेबायदिनो आरोबाव जोंहख दाउ अमा दाउ अमा फिनाय दंबावो दाउ अमा अमाखौथ' होनखांबाय दाउ हांसो बेफोरखौ जोङो आरोबाव मोननो हाबावो दाउ फिसियोबा जोङो दाउजोंबो जोंहा गोबां ओ रांनि मदद मोननाय जाहैयो ओ जोङो न'आवहायो आरामसे दाउखौ मासे मानै बा बिनि बांसिनखौनो हायोबा फिनो हायो नाथाय नथाय बिनि थाखाय जोंहा गग्रा नांगौ जाहैयो दाउ दोनग्रा गग्रा बेवहाय जोङो दाउखौ सोनानै दोननो हायो ओ जोङो मासे दाउ बिमाया जोंनो ओ खमैबो जिनैथा एबा जि थामथा ओ बिदै दैनानै होयो बे बिदैखौ जोङो माब्लाबा समाव ओ ओंख्रि गैयाबा जानोबो हायो ना नाथाय दाउ दाउ ओंखारजेननायनिबो जोङो बेजोंहायो दाउफोरखौ फेदेरनानै बा खासि खालामनानै जोङो दोननो हायो बेयाव खासि खालामनानै दोनोबा बेवहाय जोङो ओ बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि उनाव जोङो ओ बेवहाय गोबां रां मोनो मोननाय जाहैयो आरो बे राङावहाय जों बेजोंबो जों मदद न'खर सालायनायाव जोंहा मदद मोनो आरो बेल' नङा दाउ दाउ फिसा फिसाखौबो जोङो नांगौनि समाव बाहायनाय जायो जेरैहाय जों फुजा होनाय फुजा होनायाव गोनांथि जायो जोंहा माब्लाबा समाव बे फुजा होनायावबो जोङो दाउखौ न'नि दाउ थायोबा न'नि दाउजोंनो जोङो होनो हायो आरोखि बेफोरनि अनगायै आरो दंबावो जोंहा हांसो हांसो फिनायाव जोंहा मा गंसे ओ खाथियाव गंसे फुख्रि एबा बिलो थायोबा साबसिन जाहैनाय जायो हांसो या माने दैयाव दैयाव आदार नागिरनानै जाग्रा मासे दाउ बेयावहायो हांसोआ दैयाव सानस्रिनो मोनोबा बांसिनै थाबसिनै देरो होननानै आङो मोनथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेयाव आरो जोङो मेरला दंबावो बेफोरो जाहैबाय जोंनि ओ न'खर सालायनायाव न'खर सालायनायाव ओ बांसिनै गोदो गोरलै गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन राहा जों बेखौहायो आरजिनानै लानो हायो रोङोब्ला साबसिन जायो आरो बेल' नंबावा आरो दंबावो जोंहा फिसा फिसौ गोबां